हेल' खोनाबायना नोंथाङा?
खोनाबायना नोंथां?
औ खोनाबाय खोनाबाय।
हेल'
हेलौ औ खोनादोंना औ औ औ।
ओ होमबा जों दायो माने जोंनि बर'फ्रा। गोदोनि दिनाव आरो दा आरो दा माबोरैहाय ना हमोमोन? मा-मा आइजेंजों ना हमोमोन बा मा-मा आपफोरजों ना हमोमोन जों बिनि सायाव। सावरायसै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ सावरायजायो नोंथां। औ खोनागासिनो दं आं नोंथां औ।
औ-औ-औ-औ-औ। होमबा जों सावरायसै नङा?
औ दे नोंथाङानो सावरायग्रोदो दे नोंथां औ नोंथाङानो जागायजेनग्रोदो। हेलौ। ओ नोंथांनिखौ माथो खोनाफैयाखिसै? औ-औ खोनाबाय-खोनाबाय औ खोनाबाय। औ-औ खोनागासिनो।
औ-औ जागो।
हेलौ।
औ-औ-औ-औ। ओ ना हमनाय आदब होननानै बुङोब्ला माने। जों बर'फोरहा माने गोदो। गोदो-गोदाय गोबां रोखोमनि आदबफोरजों। ना हमनाय दङ' आरोखि। औ खोनादों नोंथां? नोंथांनिखौ माथो खोनाफैया। आं खोनागासिनो औ-औ खोन खोनाबाय औ-औ-औ-औ खोनाबाय औ ना हमनाय आदब। बुङोब्ला औ ना हमनाय आदब होननानै बुङोब्ला माने जों गोबां रोखोमनि ना हमनाय फोरबो। जों हे-हेलौ।
औ। खोनादों दा?
औ खोनागासिनो दं नोंथां दे बुं नों। औ-औ दे। औ ना हमनाय आदब होन। होन्नानै बुङोब्ला माने जों गोबां रोखोमनि आदबफोरखौ जों रायखांनो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ मा होनो बेखौ ख'खाजों ना हमनाय ना। बा सानाय बिदिनो मा होनो बेखौ। बाथा होनाय ना लफायनाय जोंहा माने गोबां। आदबफोर दंमोन आरोखि नङा होमबा नोंथां? औ बेनि बेलायाव जोङो जो ओ जोंङो जेरै बुंनो हायो। बे ख'खा। सानाय खोनादों दा औ खोनादों नोंथां खोनादों। आं खोना